खुलुमबाय नोंथांसिमबो
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ औ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंबो जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मानो बाव कल खालामनायमोन
आङो नोंथांजों जोंनि दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय आङो दा जोंनि आबाद गायनायनि सोमोन्दैसो आं नोंथांजों सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
अ नंगौ नामा सावरायनो हागोन नोंथां।
जोंनि आबाद आबाद गायनाय दा दैज्लां बोथोराव बयबो आबादखौ गायो आरो आबाद फोथारखौ दा मिथिंगायारि समायना सोमखोर समायना गो थां गाब जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ
मानो होनोब्ला दा बयबो आबाद गायो जोङो आबादखौ मारै गायो होनोब्ला जोंङो बे अबे हायाव खो खोथिया फोजागोन एबा खोथिया बानाय जागोन खोथिया थिलि बानाय जागोन जों बेखौ सिगांग्रो नायबिजिर ग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो। बिनि उनावसो जोङो माबे माबे माइखौ गायगोन बिनि माइज्लिखौ जोङो थियारि खालामनानै लानाय जायो। माइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि माइ आबादफोर गायो जेरै हमनानै लादो रन्जित माइ फरिमल माइ माइब्रा माइ माइ जोंहा माइ माइ सालि माइ बायदि रोखोमनि जोंहा माइफोर गायो आरो बेखौनो बेखौनो जोङो आबाद हिसाबै मावनानै जायो। ओ हमनानै लादो जोङो सिगां खोथिया थिलि बानायखांनायनि उनाव बिनि बिनि आलिफोर गिदिर गिदिर खोथियाथिलिनि आलिफोरखौहाय गिदिर गिदिर मथर था बानायनानै लानाय जायो। जाहाथे बेयावहाय दैफोरा जानला मोनला लोमसावा आरो दै लोमबाबो अखा अखाया बारा बिबांनि जायोब्लाबो ओ बे हा आलिया बायनानै जाहाथे बै खोथिया फोनाया ओ बायरायावहाय ओंखारलाङा बिनि थाखाय जोङो सिगां आलिफोरखौ गिदिर गिदिर खोनानै लाग्रोनाय जायो। ओ आरो बिनि उनावहाय जोङो खोथियाथिलि बानायखांनायनि उनाव ओ जोङो माइज्लि जेखौ होनो जोङो माइ माइ गोन बेखौ जोङो माइज्लि होननानै बुङो बर' रावावहाय बे माइज्लिफोरखौ जोङो ओ थियारि खालामनाय जायो बेखौ जोङो बाख्रिनिफ्राय हानखांनायनि उनाव बेखौ ओ संग्राइ जों एसे जावस्रोनानै लाग्रोनाय जायो साफा खालामग्रोनाय जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बस्थायाव सोनानै बेखौ बस्थायाव सोनानै जोङो दैयावहाय हरसेनि थाखाय सोमनानै दोनो बा हरनैनि थाखाय जोङो बेखौ दैयावहाय सोमनानै दोनो आरो जेब्ला जोङो बे ओ माइज्लिखौ जेब्ला जोङो खुबैहैगोन अब्ला जोङो बेखौ दसेनि थाखाय से घन्टा नै घन्टानि थाखाय जोङो बेखौ ओ दैखौहाय बोखारनानै दैनिफ्राय बोखांनानै बोखारनानै जोङो दैखौहाय गोरान खालामग्रोनाय जायो।
औ
बिनि उनावहाय जोङो बै खोथिया थिलि जों बानायनानै दोनखानाय जि जायगायाव बेयावहाय जोङो थांनानै हाय ओ बै माइज्लिखौहाय जोङो ओ खुबै खुबैनानै होनाय जायो। आरो बेयावहाय खुबैना होनाय समावहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ आदर लानांगौ जायो जों बे खुबैखांनायनि उनावबो जों खुबैनानै जानला मोनला दोन नोबा बियो मोजां रोखोमनि माइ जानाय नङा एबा जोंनो जेसेबां बिबांनि माइ नांगौ एसेबां बिबांनि बियो ओंखाराबो जा नो हागौ बेनिखायनो अखा हानाय बोथोराव जोङो बेखौ थाल लानांगौ एबा अखा हाबाय थायोब्ला जोङो बै दै फोरखौ जमा जानाय दैफोरखौ जोङो एसे हगारना हैनांगौ आरो हगारखांनायनि उनाव जोङो बै जाहाथे माइया गलांजोबा बिनि थाखाय जोङो बे आलि खौहाय थेनानै फैफिननाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ से दान एबा जिबा साननि थाखाय जोङो खुबैखांनायनि उनाव नायफिनब्ला बियो गोरलै गोरलै माइ रज'बोनो हमो आरो जेला बे माइआ फुजा बोनाय सम जागोन अब्ला ओ बेखौहाय जोङो फुनानै लानाय जायो फुनानै लाखांनायनि उनाव बांसिनै सुबुंफोरखौ जोङो अखानि अखानि दैजोंहाय जोङो माइ आबादखौ गायनाय नुनो मोनो आरो खायसेया जायहा ओ दुब्लि खाथियाव जामफै बा ओ दंग'फोर दङ बे दं फोरनिफ्राय बिसोरो सुबिदा बादियै दैखौहाय लाबोनानै बिसोरो आ आ आबादखौहाय जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। आरो बांसिन जायगाफोरावहाय जोङो अखाफोरनि बिबांजों जोङो माइ आबादखौ गायनाय नुनो मोनो बिनि थाखाय जेला दैया जमा जागोन अब्ला बै जोङो फुनानै लानाय खोथिया बा ओ फुनानै लानाय खोथिया बा ओ बजा बेखौहाय जोङो ओ जेला बै जोङो जे जायगायाव गायगोन जोङो बेखौहाय बेहाय मोसौनि मोसौजों मोसौ जुरिनानै नांगोलजों हालेवनाय जायोमोन आरो दानि जुगाव जोङो बिगियान जों बानायनाय ओ दाथ' बिगियाननि जुग बिरोंदामिन बिगियान बिदों दामिन जों बानायनाय ओ ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो। बिनि जाउनाव जोङो बे हाखौ जोङो खनब्रै बा खनबानि थाखाय जोङो फोमोन होनानै लायो बेखौ जोङो हाब्रु ग्लेस ग्लेस जाजासे जोङो बेखौ फोमोननानै लायो। जाहाथे बे हायावहाय माइ गायोब्ला माइ बै खोथियाखौ जों गायब्ला बियो मोजाङै थायो एबा जेबो जायालासे जेबो हानि जाया लासे मोजाङै रज'यो एबा जोंनो माइ होयो बिनि थाखाय जोङो बै खोथियाखौ बे हायाव हालेवनायाव जोङो गायनानै होनाय जायो बेखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो एबा गायैनि सिगांबो जोङो बेयावहाय माखासे हाथाइ बाजारनिफ्राय मोननाय हासार हासार जिपि हासार होनो बेखौ होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबोरखि हासारफोरखौबो जोङो नांगौ बिबांनि जोङो सिगाङावनो सारनानै होखायो। बेबायदि हासार सारनानै होयोब्ला आबादा मोजां जायो। आरो बिनि अनावहाय गायखांनायनि उनाव जोङो गायनानै दोनबाल' जाया आरो जोङो बेखौ गोबां बिबांनि थाल लाबावनांगौ जायो जेरै बेयावहाय हाग्रा रज'योबा जोङो हाग्रा खौ फुनानै होनाय जायो आरो हाग्रा थैनायनि थाखाय जोङो हाथाइ बाजाराव मोननाय बै मुलिफोरखौहाय जोङो हाग्रा थैनायनि थाखाय जोङो एसे एसे बिबांनि जोङो बेखौ सम लायै सम जोङो सारनानै होनांगौबो जायो। ओ बेबायदिनो आबादफोर आबादफोरा मोजां जायोब्लासो सुबुंफोराबो जिउ खुंनायाव गोरलै जानानै फैयो। मानो होनोब्ला जोंनि बांसिन समाजावनो जोङो आबादजों नांथाबनानै थायो। एबा आबादजोंनो जोङो जिउ खुंनानै थांनानै दङ बेनि नि थाखाय जोङो जेसे हायो एसे आबादखौहाय जोङो जोथोन लानांगौ जायो बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनोसै नोंथां आंनि बुंनाया दा नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हासिगोन।
औ जागोन दे नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय आङो दायो जोंनि आसामनि नसुंसे रायजोफोरनि बागैसो आङो एसे बुंनो सानबाय
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ जागोन दे जोंनि भारतबरस'आ मोनसे मोनसे फैलाव गुवार हादर बे फैलाव गुवार भारतबर्स'नि सा सानजा खनायावनो जोंनि आसाम रायजोआबो दङ।
औ
जोंनि आसाम आसामजों नांजाबना थानाय जोंहा गुबुन गुबुन रायजोफोर दङ बिसोरनो जाहैबाय अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज'राम, नागालेण्ड आरो त्रिपुरा बे सयथा जों लोगोसे जोंनि आसाम आसामखौ लाफायोब्ला सातथा जायो आरो बे सानजा भारत हादर ओ हादरसाफोर रायजोआव गोग्लैयो आरोना बेखौ जोङो बे मोनस्नि रायजोखौ बिनि बिनानावनि हादर होननानै हादर होननानै बुंनाय जायो आरो बे स्निथा रायजोखौहायो
ओमफ्रायो ओ भारतनि सा सानजा खनायाव थानायखायनो माखासे राय जोखौ जयै सा सानजा भारत एबा सा सानजा ओनसोल होननानैबो बुंनाय जायो आरो बे मोन स्निया जेनेबा ओ सा सानजा दिगाव थानायखाय बेखौहायो सा सानजा भारत एबा सा सानजा ओनसोल होननानै बुंनाय जायो आरो
ओ दानिया जोङो नायदिनि नागालेण्डनि सोमोन्दै एसे मिथिनानै लानि
औ दे नोंथां
सानसे समाव नागालेण्ड रायजोआ मा होनदो ओ नागा हिसाबै आसामनिनो मोनो मोनसे अंग'मोन आरोना बियो उदां नङामोन आसामजोंनो लोगोसे बियो सरजाबफानायमोन लोगोसेमोन बेखौ बियो नागालेण्डआ जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनि से डिसेम्बरावसो बियो मोनसे आलादा रायजो हिसाबै बियो गनाय -थि मोनदों आरोना सिगाङावहाय बियो आसा -सामजोंनो लोगोसे दंफायोमोन आरो दा बिसोरा गावसोरनो उदां रायजो हिसाबै मोनबाय आरोना बिसोरो गावसोरनि मोनथायखौ मोनबाय ओ ओमफ्रायो बिनि उनावनो दङ मेघालय मेघालय मेघालयाबो आसामनिनो अंग'मोन बेयो आसामजोंनो सरजाबफानायमोन गोदोहायो ब्रिटिसफोरनि आमोलावहायो दा बे मेघालयनि राजथावनिया मा होनदों अ सरि आसा आसामनि राजथावनिया मामोन शिलंमोन आरोना गोदो बे मेघालयाबो आसामावनो गोलैफायोमोन नालाय जमामोन ओंखायनो आसामनि राजथावनिया शिलंमोन आरोना शिलंनोमोन बियो जिगुजौ स्निजि मायथायावहायसो मेघालयाबो मोनसे मा होनदों आबुं रायजो हिसाबै गनायथि मोनदों आरोना बेनि सिगां बियो आसामजोंनो लोगो -गोसे दङमोन सरजाफानायमोन। दा जोङो मिथिगौ मेघालयावनो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हायो होननानै आरोना मेघालयनि मा होनो बे मौसिनराम मसिनराम होननाय जायगायावहायनो बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हायो आरोना बांसिन बिबांनि। दा मानसिफोरा बयबो बेवहाय नाय ओ दावबायनो थाङो बिनि समायना नुथायखौ नायनो थाखायहाय बियो समायना हाजो आरो बेयावहाय मा बोथोराबो जोबोर मोजां आरोना बेयाव थानो आरो जायगाफोरा जोबोर सम समायना जानायनि थाखाय बेवहाय मानसिफ्रा गोबां दावबायनो थाङो आरो जायगाफोराबो जोबोद बिसिना जोबोर मोजां आरो साब सिखोन बेनिखायनो मानसिफ्रा बेयावहाय जोबोर दावबायनो थाङो।
औ नोंथां।
औ। बेनिफ्राय बिनि उनाव दङ अरुणाचल प्रदेश
आसामि साद बियो आसामनि साहाथिंजाय दङ अरुणाचल प्रदेशआहायो।
औ।
ओमफ्राय जिगुजौ स्निजिनै मायथायाव बे ओनसोला मिरुआरि खुंजानाय ओनसोल हिसाबै आरो जोबथारनायाव ओ जिगुजौ दाइनजिस्नि मायथाइाव बियो मोनसे आबुं रायजो हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन आरो। बिनि सिगांहायबो अरन अरुणाचलाबो बेबो जोंनि आसामजोंनो सरजाबफानानै दङमोन आरो मोनसे रायजो हिसाबै जमामोन दा बे अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनिखौ बयबो मिथिगौ बिनि राजथावनिया जाहैबाय इ टानगर इटानगर आरो बियो अरुणाचल प्रदेशनि साहा ओनसोल हिमालय हाजोमा मालाय बेखौहायो बेंग्लोबनानै दङ आरोना हिमालय हाजोमााजों बियो बेंग्लोब जानानै दङ ओमफ्राय
बेयावहाय मा होनदों जाहनाव बमदिला टावां आरि जायगायावहाय गोजां बोथोराव बेयाव बरफ गोलैयो आरोना बेनि नि थाखायनो बियो बे हिमालय हाजोमाजों हाजोमानि मालाजों बेंग्लोब जाना थानायनि थाखायनो बेयाव गोजां बोथोराव बरफ गोलैयो आरोना बे अरुणाचल प्रदेश नि बमदिलााव थावां होननाय। आरि जायगायावहाय आरो मानसिफ्रा बेयाव दावबायनो थाङो आरोना दावां बमदिला बायदियावहाय बरफ गोलैनायखौ नायनो थाखाय सुबुंफ्रा बेयाव दावबायनो थाङो।